हेल'। ओ खोनादोंना ओ दे। जोङो माबानि बैसागुनि एसे सावरायनि हेल'।
ओ दे।
हेल'। औ बैसागुनि सावरायनि एसे‌ हम
औ औ।
जोंहा बर'फ्रा बैसागुआव मा मा फालियो बुंनायसाय एसे।
जोंना बर' फ्रा बिदिनो अ खोनादोंना?
औ औ खोनादों दे बुंलाय।
खोनाखै।
खोनादों खोनादों बुंलाय।
हा?
हेल'। औ खोनादों बुंलाय दे बैसागुनि सोमोन्दै एसे बुंलाय नोंथाङा एसे।
अ जा बैसागु होनोब्ला जों
अ। जों बैसागुखौ जोंना बर'फ्रा नो सैथ्र दाननि लास खालियो मोसौ मोसौ बैसागु होनो बेखौ औ। औ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव औ। मोसौ बैसागु होनायखौ मोसौखौ जोङो एदिनो लाव फान्थाव जोगोनार बिदिनो हाइजें। बिदिनो। बायदि मैगं थाइगं। खौ खांनानै जोङो माला सुनानै गानहोयो आरो। बिदिनो माइब्रा माइरं। सौराय एवनानै मोसौनो जाहोयो। आरो मोसौनो फोथा फोनो।
औ।
फोथा गोसोम होयो आरो ओमफाय फोनखांनायनि उनाव बिदिनो मोस गोदान बोसोरनि नामाव जोंहा मोसौखौ दिरुं गोदान गोदान। होनाय जायो। बिनि उनाव दिरुन गोदान गानहो खांनायनि उनाव दैमा दैमाबा फुख्रियाव लांनानै मोसौखौ। थुखैनाय जायो।
उम औ
ओं
ओरैनो नोंसोरथिं माबायदि बैसागुआ?
मा होनदों?
ओरैनो नोंसोरनिथिं बैसागु मोसानाया माबायदि
जोंथिं बैसागु मोसानाय होनोबा इनो जे उन्दै उन्दै गेदिर गासैबो जमायैनो मोसायो जोंना
औ उम
ओमफ्राय इदिनो बोराय बुरैफ्रा आलगा मोसायो
ओ जोंना बो बि दिनो बैसागु मोसानाया सेंग्रा सिख्लाया बेलेग मोसायो उम
नो ओरै उम ओरैनो नोंसि निया खाम जथा लाना मोस सायो ना ओरैनो मबाइल माबा दामना मोसायो
जोंनिया खाम सिफुं जथा लानानै मोसानाय जायो
औ‌ जोंनाबो बिदिनो
औ मा मा दा-दामजु लानाय‌ मोसानाय जायो नोंसिनिया
जोंनिया इदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा गासैखौबो लानानै गंगोना इफोरखो लानानै मोसानाय जायो
औ उम उम ओरैनो ओरैनो माबायदियै मोसायो न' न' ना ओइस मबेबा फोथार माबायाव फिल्डफोराव मोसायो
गामि गामियावनो जोंना न'खर न'खर नखर हाबनानै मोसानाय जायो ओरैथ' बेलेगफोरालाय बेलेग गामिफोर बेलेग बेलेग गामियाव थांनानै मोसाहैयो न'खर न'खर हाबनानै जों गामिनिया बिदिनो गामियाव आनथा मोसायो आरो जोंना उन्दै गिदिर गा सैबो जमा ओंखारनाय जायो नालाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा। उम एने गामियावनो आनथा मो सानानै थाङो आरो।
उम जोंनाबो दा बिदिनो आरो। बिदिनो मोसायो उम जोंनाबो बिदिनो मोसायो।
न' न' मोसायो इदिनो। मोननाय फैसाखौ मा खालामो? मोसानानै मोननाय फैसाखौ मा खालामो?
ओ मोसानानै मोननाय फैसाखौ जोंनियाव माबायो मा होनो दे गथ'फोरखौ बैसागु मोसाखांनायनि उनाव बैसागु जोबथायाव बिदिनो फैसाफोरखौ हिसाब खालामसिगोन ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरखौ गथ'फोरखौबो लाफाना मोसानाय जायो नालाय उन्दै गिदिर माने गामियाव खेल होयो आरो। बिदिनो खारनाय बारना, दुरुं बोलायनाय इफोर खेलखौ होयो आरो देरहानायफोरनो बहि खलम बेफोरबायदि बायनानै होयो।
औ जोंनाबो बिदिनो। उम।
मोसानायफ्रा मोसासिगोन, खन्थाइ आवरायनाय खालामहोसिगोन।
बैसागु नामाव?
बैसागुनि नामावथ' फांसन फांसन खुंफेराखै जोंना। बिदिनो खेल होना, होना होयो आरोना।
औ उम उम। जोंनियाबो फांसन खुंदों बेैसागुआव उम। औ।
ओमफ्राय दा मा खालामबाय थादों?
दायो ओरैनो दङ दसे जिरायना दङ।
अ औ औ आंबो दङ नै दसे एरैनो।
औ जाखांबाय?
माइफोर गायखांजोब, जाखांबाय औ।
अह।
ओरै नोंसिनिथिं माइफोर गाखांजोब्बाय ना?
अ जोंनिथिं माइखौथ' दा गायनाय जायाखै नै गायगोनसो।
अह अह। जोंनाबो आमथिसुवानि सिगां गायजोब सिगोन जोंनाबो।
ओ
उम नोंसिनियालाय
जोंनिया आमथिसुवानि उनावसो जासिगोन नामा गायनाया दैनिबो एसे प्रब्लेम नालाय
ओरैनो नोंसिनिथिं मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंनिथिं ओरैनो रनजित बाहादुर इदिनो माइसालि जोसा माइब्रा फोरखौ गायो मागोफोर मागोआव फिथा जानोबा थाखा खाय माइब्राफोरखौ गायनाय जायो एसे एनै गायना लायो आरो इसिबां गाया
औ औ जोंनियाबो रनजित खौ बांसिन गायनाय जायो जोंनिया रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो माइसालिया खम जायो।
ए
बिदिनो दानिया माजों हालेवनाय जायो बांसिन मोसौजों ना ट्रेक्टरजों नोंसोरनिथिं दानिया बां सिन माजों हालेवनाय जायो मोसौजों ना ट्रेक्टरजों नोंसिनिथिं
जोंनिथिं मोसौजों एसेबां हालेवनाय नुला ट्रेक्टरजोंनो बांसिन सोलियोसै
ओम ओम जोंनियाबो बिदिनो दाना ट्रेक्टरजोंसो बांसिन जायो
हा।
उम हेल
खोनायाखै
औ खोनादों।
अ' मा होनदोंमोन?
उम दा मा मावबाय थादों नोंथाङा?
हा
दा नोंथाङा मा मावबाय थादों?
आंङो ओरैनो दङ ओरैनो खाथि खाल खाथियावनो ओरैनो हस्टेलाव
औ दिनै बोथोरा मोजांना एसे? बोथोरा दिनै मोजांना एसे? ओ अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं?
अखा हादोंमोन फुङाव दायो हाथ'वाखै।
अ'
उम
बिदिबा नोंथां दोननोसै नामा? हेल' हा
हो
दोनसै नामा नोंथां बिदिबा?
अ थाइम जाबायानो
अ र र
दै
मालाबा फै बेरायनो जोंनिथिं। हेल' हेल'। खोनादों न ओफ्रायाय औ औ खोनादों
उम।
दा उम बा। उ
द